औ नोंथां
खालामबाय दं नोंथां
नोंथां आं दा ओरैनो इसे बायजोआव बार जानाय हिसाबै फैदों आरो नोंथां
औ आतसा आतसा ओरैनो खबरफोरा मोजांना नोंथां?
औ नोंथां मोजांथ' नोंथां नालाय नोंथां?
दङ' नोंथां बिदिनो मोजाङैनो दङ' आंबो
औ औ
नोंथांनाव आङो फंनैसो बाथ्रासो सोंनो नायदोंमोन नोंथाङा फ्रि दङ' नामा?
औ नों औ नोंथां बुंजागोनदे ।
औ नोंथांनाव नेट गैया दां हेल'
औ नोंथां खोनादों
नोंथांनाव नेट गैया दां
औ खोनादों नोंथां बुंदो एबार औ नोंथां खोनागासिनो औ
ओरैनो नोंथां हराव नाखौ माबोरै हमनाय जायो नोंथां?
औ
एसे फोरमायना होलाय
बा
औ
नोंथांनाव नेटआनो गैया नोंथां एसे नेटनि प्रब्लेम दां नोंथां नोंथांनाव एसे औ नोंथाङा हराव ना दाननायनि सोमोन्दै खिन्थानाय माबोरैहाय दानो हेल'
औ नोंथां खोनादों बुं
हराव नाखौहाय माबोरै दानो फंनैसो एसे फोरमायना होलाय आंनो
औ नोंथां ओ जोंनाथ' नाखो दा बेवहाय मइनलि फार्स्टआव नांगोन मोनसे लाइट नांगोन आरो मोनसे नोंथां
औ
औ बे टर्स लाइट लानानै दा जोंहा नाया हराव एसे रेस्ट हिसाबै जोंहा फाराव फैना थायो नालाय माने ओरैग नाया माने एसे थाफैयो आरो दैयाव
औ
बेखौ माने टर्सजों सुनानै नु नुयोब्लाथाय बे मोनसे जंगरबा माबा सेखा बेबायदिजों खासि बिदिजों दाननाय जायो आरो दाननाय सुनाय बिदिनो औ नोंथां
सुनाया माब माजोंहाय सुयो
बेखौथ' नोंथां आङो जंगर ज जंगर होनो जों बिखौ ओरैनो
औ
ओमफ्राय बे जंगरा माने बिदिनो मोनसे बै साथानि माबाजोंबो बानायजायो बेखौ
औ औ औ
औ
बेनिफ्राय
जंफार जंफार बानायनानै
औ
बिदिनो गोबां ज' लगायनाय जायो आरो
औ औ ओरैनो नोंथां जंखौहाय मा माबे माबेजों बानायनाय जायो
गैया होनोमबा नोंथां
औ
औ बे बेजोंबो बानायनाय जायो
औ औ बेनिफ्राय नोंथां नाखौथ' दाननानै लाबोबाय नङा होमबा बा सुनानै लाबोबाय बेनिफ्राय बे नाखौहाय मा खालामो
बे नाखौ नोंथां जोंहथ' जानो हिसाबैनो लांनाय जायो
औ औ ओरैनो नोंथां मा मा नाम मोनबोयो सुनानै बा दाननानै
बेयावथ' जोंना बोथाराव ओरैनो गोरै ना बिदिनो सें नाफोर दं फिथिख्रि ना बिदिबो मोननाय जायो आरो ना ओमफ्राय बिदिनो एक्सट्रायै नोंथाङा खख्राइ खांख्राइबो मोनलांनो हागोन
औ औ नोंथां खांख्राइबो मोनो होमबा न'?
मा होनदों नोंथां?
खांख्राइबो मोनो होमब्ला ना? ओरैनो नोंथां खांख्राइखौहाय हराव माबोरैहाय मोननाय जायो
खांख्रायाथ' बिदिनो आलि पार फाराव फैना थानाय जायो नोंथां ओमफ्राय बिदि बेखौ हमनाय जायो आरोना औ
ओरैनो ओंखारा थायो आर ना गाव हारसिंनो
औ औ नोंथां
गुदुं सिङावथ थाया न?
ओहो माने बिसोर दा हर जानायखाय माने आदार नागिरो जानो हागौ
औ औ औ बेनिफ्राय नोंथां ओरैनो खारा नामा मानसिखौ नुबाथाय? औ औ औ औ हेल हेल हेल हेल हेल नोंथां नोंथांनाव नेटनि एसे प्रब्लेम दां नोंथां बेनिफ्राय मा बुङो बेखौ खांख्राइखौहाय नोंथां हमना लाबोनानै माजोंहाय जानाय जायो?